अ खोनादों नोंथां अ खोनादों नोंथां। होनबा जों नोंथां। बर'फोरा नाखौ माबायदि हमो? बिनि सायाव सावरायनोसै ना औ। होमबा नोंथाङा एसे जागायग्रोगोन ना आं जागायग्रोनि नोंथां।
नोंथाङानो साहाग्रोदो नामा नोंथां।
अ अ दे होमबा आं एसे फोरमायनि होमबा जे जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि नाखौ हमो।
औ औ।
बि मैहुर खालामो फोरमायनि नोंथां गामि ओनसोलावथ' बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो आबौ आबौ मोननि समनिफ्राय बे नाफोरखौ दैमा हाखर बिलो बेफोर फोथाराव दुब्लि फोथारफोराव दैज्लां बोथोराव बिदिनो ना हमबोदों गोबां रोखोम। खोमैनो गोबां आगजुफोरदों
उम।
बेफोरबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा जेखाय जोंनि बर' आजोफोरबो गुबैनो जों नुयो जेखाइ खबाइ लानाय जोङो दुब्लि फोथार हाखर बिल लो दैमाजों गु ना गुरनो थांनाय आरो जोंनिथिं बिदिनो दैज्लां बोथोर सफैब्ला जोंनि बे हालेवनाय जायगा जेरै दुब्लि फोथारफोराव जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाय खबाइ लानानै। ना गुरहैयो बेवहाय।
औ।
बिदिनो ना गु गुरनो थांनाय जेखायदो गोबां ना मोनो जेरै ओइ बिदिनो फिसा फिसा ना ना। फिथिग्रि खावाइ ना ओ ना मावा बिदिनो सें ना, गोरि ना। खुसिया खांख्राइ बिदिनो आरो माखासे एम्फौफोरबो मोनो
ओं
गांजेमा गांजेमाखौ सिनायो नोंथाङा? अ बेफोर बेफोरबायदिखौ मोनो आरो बेफोरबायदिनो आरो मोनसे। गो जों बेफोरबायदिथ' जाखायदो हमो हिनजावफोरा आरो बिदिनो जोंनि हौवा। बो जोंनि बे हाखर दुब्लि फोथारफोराव जोंनिया सेन सायो।
औ।
अ सेनखोथ' मिथिगो नोंथां।
औ मिथिगौ नोंथां।
सेन आरो जेखाया जोंना औवादोंनो बानायो जों न'आवनो जोंनि ब बर' सुबुंफोरा।
ओं।
बे सेनावबो सो ओ बिदिनो हराव साना दोनबा माखासे बिदिनो ओ सेनाव ना हाबना थायो। जेरै खांख्राइफोर खुसियाफोर बिदिनो माखासे ना फिसा फेनला नाफोरा हाबना थायो आ। आरो बे सेनाव बेफोरबायदिनो ना सेन सानानै न'आव लाना फैयो जोंनिया।
औ।
आरो बे बिदिनो जोंनिया ओ आस्रा जेखौथ' सिनायो। जे आस्रा जे अ आस्रा जे। खौबो लाना बिदिनो दो दैमायाव एसे दै बारिब्ला अ दुब्लि फोथारफोराव हाख खरफोराव बिदिनो बिलोफोराव जोंनि ओ सुबुंफोरा आस्रा जेखौ लाना थाङो। लोगोआव खबाइखौ लाना थाङो बिदिनो आस्रा जे सारहैयो जोंनिया आस्रा जे सारनानैबो जोंना बिदि हमना लाना फैयो आरो दा आथिखालाव एसे जों नुबायदि जोंनि बर'फोरा ओ बेफोरनि जायगायाव आथिखालाव आरो। अस लाङि जेखो मिथियोना नोंथां अ बिदिनो दा। जोंना गोबाङानो दैज्लां बोथोराव लाङि जे सानायखो नुयो जों दुब्लि फोथाराव। हाखरफोराव गोबां बिबाङैनो बे लाङि जेखौ साना दोनो। रो गोबां ना नाङो बेफोराव गेदेर फिसा फैनानै। लाङि जासे आरो लोगोसे जोंना सिबजे होनो बेखौ औवादो मोनब्रै औवादो मा खामनो। नानै बेखौ बो सायो आरो जेरै दैमाफोराव अ दुब्लि फोथार एबा फुलुंफोराव ज' ज'यैनो बिनो ओ सायो आरो जोंनि आइजोफोरा बा हौवाफोरा साना सानानै बिदिनो नाखौ लाना फैयो आरो बेफोरनिफ्रायनो जोंनिथिं आरो बिदिनो जोंनिया ओ एसे मेसें बोथोरफोराव जों हाखरफोराव उम दैमाफोराव जों ना दांग्रोमनो थांनायखौ नुयो जोङो हौवाफोर
औ औ
द बिदिनो मा होनो गाथाफोराव माबाफोराव हाखरनि जिं जिं दैमानि जिं जिं ह हाग्राफोराव ना हमो आरो आखाइदों बिदिनो हमनानै गोबां फिसा गिदिर ना हमो जोंनि सुबुंफोरा आरो बिदिनो मोनसे से मा जे होनो बे जेखायखौ मुंखौ बावगरबाय आं बेयाव खानै मानसि बोयो मा जे होन होनबा नोंथांनिखौ
सानै मानसिया मुस्रि मुस्रिजों बोनाय मुस्रि जेजों बोनाय
मुस्रिजाय जों बोनाय बिदिनो बेखौबो जों गोबां नुयो दा बे बे होबोनाय हाखरफोराव दैमाफोराव बिलोफोराव ज' ज'यैनो लोगो नांनानै बोहैयो आरो जोंनिथिं बा बांसिन
अ
आरो बिनि बिदिनो फै फै जोंनियाव आथिखालाव एसे जोंनि सेंग्राफोरखौ आथिखालाव एसे टेकन'लजि जों ना हमनायखौ जों नुयो जेरै बिलोफोराव दैमाफोराव हाखरफोर मा खालामो बिसोरो लाइन लाइन सर्ट होयो बेट्रि दोबा बा लाइन बानायनानै टारदो दैमाफोराव सर्ट होयो आरो बेफोरबायदि सर्ट होनानै ना हमनायखौ जों नुदों बिदिनो सथे आरो बिदिनो माबा हाखर बिलोफोर ना सारो दैमाफोरफोरखौ बान्दो थेनानै मावाफोरफोरखौ बिदिनो बिलोफोरखौ दुब्लिफोर फोराव दै सारनानै बिदिनो गोबां ना हमो हाखरफोरखौ सारो सारनानै बिदिनो ना हमो आरो जोंनिथिं बिदिनो बायदि बायदि रोखोम बिदिनो जाय जेरै हायो बे रोखोमै हमो आरो नाफोरखौ जोंनिथिं नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना दा नोंथांमोननिथिं माबायदि हमो
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो ना हमनायनि आदब खायदायाहाय अनेक रोखोमनि दं आरोना नोंसिोरनि बायदिबो माखासे हमो आरो जोंनि गोदोनि समफोरावहाय जोंनियावहाय माखासे आदब खायदाफोर दंमोन आरोना न' ना हमनायनि जेरै गोदोनि समफोरावहाय बाथा होयो नङा होमबा नोंथां बाथाखौ मिथिगौ नना नोंथाङा बाथा होयो आरो जोङो आरो बोरसि दान्दा जे औवानि जोङो मोनसे सेरा लानानै बेखौहाय ओम पेराासुटखौहाय बोरसि माबायाव खानानै औवायाव खानानै बोरसिखौ खानानै नाखौ जोङो बेरे बा खानस्रि बा माबा मोनसे खैजोमा बिदै बेफोरजों जोङो लफायोमोन आरोना लफायनानै जोङो बिदिनो नास्र फ्राय थुरि बिनिफ्राय जोंहा ना माबा मा होनो ना खावै बेनिफ्राय ना गोरि बेफोरखौ जोङो हमनो मोनोमोन आरोना मोनोन आरो बाथा बाथा फोरखौबो जोंडो़ बिदिनो गोदो समफोरावहाय बेरे आरो खानस्रि बेफोरजोंनो जोङो साहाबनानै दोननानै हमोमोन आरोना आरो जे जेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय जेरै सेन सायो बिनिफ्राय ख'खा सायो नोंथाङा खखाखौनो औ बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो जों बे बेहाय दैसाफोरावहाय दै जिरि जिरि बोहैनानै बाजुमनाय जायगाफोरावहाय सानानै दोनहैनाय जायो बेनो ओमफ्राय जोङो अखाानायनायैबा दसे समनि उनाव बेवहाय जोङ नायनानै बेवहाय माखासे नाफोर हाबनानै थानायखौ जों मोनबोयो आरो लाबोयो आरो ना बेनिफ्रायहाय जोंनाव बर'नि गोदोनि आइजोफोराथ' नाखौथाय गुरहैखायो गोदोनिफ्रायनो जेखाइजों नङा होमबा बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना लानो थाखाय जोंहा खबाइ बानायनाय जायो औवाजोंनो बेबायदिनो आरो आरो ओरैबायदि दंबावोमोन जे नोंथां जोंनावहाय माने ओरैबायदि जेन'बा आ आ अबेबा बिलोफोरावहाय आरोना बिलोफोराव बिलोफोरावहाय बिदिनो दंग'फोराव थांनानै माने आ माखासे सेवरा दा दंफां सेवरा दंफांनि दालाय बेनिफ्राय खान्थाल दंफांनि दालाय अबेबा औवा मुरा मानोमफ्राय औवा औवा हा सुं औवा हासुंफोरखौहाय लानानैहाय माने सोमनानैहाय दैयाव दोनहैयोमोन आरो ना बेनिफ्रायहाय सोमनानै दोननायनि खार'ना मा जाहाथे नाफोराहाय बेवहाय माने हाबनानै थायो आरोना जेरै औवा हासुङाव ना बामिफोर हाबनानै थायो बेनिफ्राय औवा मु रायावहाय जेरै ओ नाथुरफोरा बानानै थायो नङा होमबा नोंथां सेवरा दाालायफोरावहाय नाथुरफोरा बानानै थायो बिनि थाखायनो जों बे खौ सोमनानै दोनहैब्रोनाय जायोमोन आरो ना गिबि ना हमैनायनि सिगां बेनिफ्रायहाय नाखौ नाखौ बिदिनो आ जिबा सान बा जि सान बा आ नैजि साननि गेजेरावहाय सोमनानै दोननानै हमोमोन आरोना
गोदोनि समफोराव जोंनियावहाय ओरै दैसाफोरावहाय माने नाखौहाय ओ ना बामि बा ना थुरि ना ओ थेंगोनाफोर खौहाय आ ना खोरथिफोरखौहाय माने दैसाफोराव जेरै माने गोजावनानै बानाजों गोजावनानै माने मुरा फोरा गोजावनानै था थाफैयो नङा होमबा गिदिर गिदिरनो बे मुरा फोरावहाय ना हाबनानै थानायखौ गोग्रोमोमोन आरो ना ओमफ्राय आरो आ बे हाबि सेर सेरावहाय दैसानि हाबि सेर सेरावहाय आ गुदुंफोर थायोब्ला बेवहाय ना बामिफोर हाबनानै थायो बेफोराव खन'नानैहाय खांख्राइ ना थेंगोना बेफोरखाय हमनाय जायोमोन आरो आरो बेबायदिनो गो दोनि समफोराव गोदोनि आबै आबौमोना मोनसे बाथ्रा जोंहा खोनानो मोनबावदों आरोना बिसोरनि थाखाय जों खोनानो मोनबावदों जेरै आ ना सारहैनाय आरो ना जे लानानै ना सारहैनाय बे ना सारहैनाय समावहाय जेब्लाना खि गोदोनि मानसिफ्राथ' आ मोनायावबो सारहयोमोन नङा होमबा सोरांसि सोरांसि बांसिन सारोमोन नाखौ बे सारहनाय समाव सारहैनाय समावहाय माने आ जाखाय मारा होननाय मोनसे मोदाय दं मोनजाहैदों गोदोनि समफोराव आरोना जाखाय मारा बे जाखाय मारायहाय ओरैबायदि नाखौहाय नों ज्राव सारबो ज्राव सारफायो आरो ना बेबायदिनो जै जुदि साखाय माराया बि दि सारफाबाय होमबाथाय नाखौ मासेबो मोनबोलिया आरोना बेबायदिनो गोदो समफोराव बिदिनो फोथायनाय दंमोन। आरोना बर'फोरा बर'फोरनियावहाय औ बेबायदिनो आरो जोंनियावहाय उम माबाफोराव आ बिलोफोराव नोंथाङा जेरेखम खोन्थादों नोंसिनि ओनसोलफोराव जेरेखम आ गोग्रोमोमोन हिन्जावफोरा आइजोफोरा जोंनियावबो बिदिनो नाफोरखौहाय ना मागुर सिंगि बेफोरखौहाय गोग्रोमोन आरोना आरो ना बवालिफोरखौ हमनो थाखाय जोंहा ओ बिलोफोराव बा दैसाफोरावहाय बे जेरेखम ओरै सासे ओरै सासे थानानै मुसारि मुसारि जेजों गोलाव गोलावहाय जो बेखौहाय द- बोनाय होनो आरोना बेखौहाय बोनानैहाय बोनानै बिसोरो ओ ना बुवालिफोरखौहाय बिसोरो हमोमोन आर ना गोदोनि समफोरावहाय बेबायदियैनो अनेक बायदि बायदि रोखोमनि माने आदबजोंहाय माने नाफोरखौ हमोमोन आरोना आरो बेहेरफोरावहाय बा जाम्फैफोराव खुसिया जावनाय खदालजोंहाय बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोम नि नाखौ हमबोदों आर ना दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ जि मिनिट जाबाय दा नोंथांजों माखासे नोंथांनि ओनसोलनि ना हमनायनि बादैहाय रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना मिथिनो मोननानै नोंथां दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ दे।